नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामदों दायोलाय?
ओ नोंथां नै दङ आं बिदिनो लामायावहाय गसंलाबायनानै दङ नै। कारेन्बो गैया नालाय ओंखायनो बार जाफैदों बायाहेरायावनो।
अ ज ओंखाम जाखांबाय?
ओइ फुंनि जादों सानसुनि जाथ नोंसिनालाय?
ओ जोंहाबो फुंनि जाबाय।
ओ मा ओंख्रि जाखो?
ओ नोंथाङा ओ जोंना माबासो ना ना बाथोनसैमोनलै।
अ थिकआनो थिकआनो।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ फ्रियाथ' फ्रियानोमोन नै रायलाय
अ नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आं ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि जौगाबोखो एबा माबायदि सोलायबोखो जोंनि थासारिया एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा औ
बुंनाय बायदिब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय ना दानिसिम जोंहा गोबां सोलायबोनो हमदों जोंहा जुगाहाय आरो जोंहा सुबिदा सुबिदादा मोनबोदों नङा होमबा खोनादोंना औ दा आं सेथियावनो सेथियावनो बुङोब्ला जोंहा गोजोननिफ्राय लानानै दासिम सुबिदायाव बुं थाङोबा फार्स्टआवनो दोनगोन आं कारेन्ट जोंहा गोदो जुगाव कारेन्ट गैखायामोन नोंथाङा मोनथिखानांगौ जानांगौ औ
औ
औ होमबा कारेन्ट गैयिनि जाहोनावहाय गोदो जुगाव गोबां समस्या जायोमोन जेनेबा हमनानै ला नोंहा मोना हरना गुर जाबाथाय जोंहा खोमसि खोमलाव जाजोबो लाइट सुखांनो थाखाय जोंहा जेबो थायामोन बे समावहाय जोंहा मा होनोमोनलाय बाथि सावो केन्देल सावो बेफोरजों जोंहा लेखा फरायानो होन ओंखाम ओंख्रि संनायानो होन गोबाव समस्या जायोमोन दिग्दार जायोमोन नाथाय जों दायो नायोब्ला जों कारेन्ट दङ जोंहा मोना गुना जेबो प्रब्लेम फैया कारेन्ट जों थानायखाय जेनेबा हरावहाय लाइट सुखांनो हागोन जोंहा दै मथरबो सालायनो हागोन दैनिबो सुबिदा जाबाय गोदो जुगाव नाय जोंहा दैनि थाखाय गोबां उसुदामोन जोंहा मोनसे बा मोननै दैखरफोरल' जों नुनो थाङोमोन गोबां माने बेफोरनि थाखाय दै रोगानां जायोमोन आरो फारसेखैजाय बुंनो थाङोबा लामा सामा गोदोनि जुगावहाय दानि बायदि फाक्का लामा नङामोन गोदो हाब्रु हाला एखे हाखर हाला बिदिमोन आरो हाग्राबारि जायोमोन होमबा गिनां सलायबोनाय मानाय बेफोरावबो नाथाय दा जोंहा बिदि नोंला जाजोबबाय मथर मोनबाय जोंहा लाइन गारि बिफोर थाजोबखायो खोनादोंना नोंथां
औ खोनायगासिनो नोंथां
औ आरो खोनादों आरो गोदोनि जुगावहाय बुंनो थाङो थाङोबा जोंहा मा होनोमोनलाय न'खर साललिनाय मानाय खामानि मावनाय बेफोरावहाय गोबां समयसा जायोमोन जोंहा रां आरजिनाय मानायफ्राव बै समावहाय मानो होनो साख्रि बाख्रि बेफोरनि बिदि सुबिदा थायामोन बयबो गावनि न' लुगोदान बा बिदि नालाय गावनिनो बारि बुरियाव खामानि मावनानै जेनेबा गाव जे एसे आबाद मावनानै मोनो बेफोरजोंनो खस्थ'यै सोलिनांगौ जायोमोन नाथाय दायो जोंहा गोबां सुबिदा मोनबाय सासे मानसिया जुदि मोजाङै फरायनो हायोब्ला बे मानसिया गाव नि थाखाय मोनसे बिजनेस बा जबाव मावनानै जिउ खुंनो थाखाय हायो
औ औ
औ आरो गोबां दङ दंनाया गोदोनि जुगावहाय मानो होनबा जों जामबुं होननानै बुङोना बै बुस्थुआ गैया मोन‌ माने गोदोनि जुगावहाय होनबा जोंहा मानसि बाबो जोंहा बै समावहाय माने कन्टेक्ट खालामनो थाखाय ना बे संहाय मोनलाय जोंहा लाइजामसो लिरनाय मोन‌ ना सिटिक लिरनाय जायोमोन होमबा बै सिटिकआ दिनै नों सिटिक हरबा गाबोन समफोर फोरसो जोंना सौहैनाय जायोमोन मानो होनबा दा खरावसो जमा हैैनांगौ जायोमोन नालाय नाथाय दायो बिदि नंला जामबुंनि मददजों जोङो दायो सोरखौबा कन्टेक्ट खालामनोबा फन मोनसे हरबानो रायलायनो रायज्लायनो हायो बेफोर बायदि आरो ।
फंबायनाया दा होमबाबो नोंथाङा एबो एसे नोंनिखफ्रायबो मोनथिनायफोरबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम औ खोनादों ।
औ एसे फो फोरमायनो हागोन नामा? औ फोरमायनो हागोन नामा एसे नोंबो?
औ औ हागोन ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम था थासारिया गोबां सोलायबोबाय आरो ना नोंथां ।
औ नंगौ
औ गोदोथ' बे बायदि जोंनि थाखाय गोबां बिदि सुबिदा गैयामोन । दायो नायोब्ला जोंहा गोबां ओ बेबायनो सुबिदा जाबाय जोंनि ओ बे बदिनो थांना थानाय समावबो गोबां बि जोंनि थाखाय गोनांथिफोर गोबां बेफोर बायदि ओंखारनानै फैबाय जोंनि फरायनाय एबा लिरनायफ्रावहाय जों अबावबा हान्थिनांगौ ओ दंङ ब्ला जों गोबां इजियावनो जोङो हान्थिलांनो हायो आजि खालनि आथिखालाव आरोना गोदोहाय नोंथां होननाय बायदि बे बायदिनो कारेन्ट गैयामोन गोबां खस्थ'नि गेजेर सो बे बायदि ओ बाथि एबा बे बायदिनो लेम सावला बायनानैसो रायजो जाबोनांगौ जायोमोन दायोथ' जों गोबां जोंनि गामिफोराव गोबां बे बायदिनो ओनसोलफोरावनो जोङो कारेन्ट गोबां बे फोरखौ जों नुनो मोनो खारें गैया ब्ला‌ जों बिदिनो इनफिटार गोबां माने सुबिदा
उम
जों मोननो हाबाय आरो बिबदिनो ओ जोंनि सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां बिदिनो जों बबावबा हान्थिलांनो थाखायहाय जोङो बे बायदिनो गारि मथर गोबां ओंखारबाय गोदोथ' बे बायदि जों नुनो मोनामोन बे बायदिनो सोरबा सोरहाबा बिदिनो मोसौ गारि सोरहाबा बिदिनो मैसोनि गारि बनायो एबा गराइनि बे बायदिजोंसो बबावबा हान्थिलांनायखौ जों नुनो मोनोमोन । एबा साफा सानैनि न'फोराव बेदिनो साइकेलफोर थायोमोन आरोना साइकेल एबा बे बायदिनो बांसिन माने गैयामोन होनजायो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बे बायदिनो सोलिनांगौ गोनां जायोमोन दाथ' जों नायोब्ला गोबां गोबां सुबिदा दङ जोंनि सोलिलांनो थाखाय । गोबां गोदोनिफ्राय नायोबा बिराद माने जौगाबोबाय आरोना जोंनि थासारिया। जोंनि ओनसोला माने। औ जोंनि फरायनायावनो होन गोबां बेदिनो सुबिदा मोनबाय जों न'आव थानानै जोंनो बेदिनो अनलाइन क्लास लानो हायो जों इन्टारनेटबो नुनो मोनदों। गोदोथ' बेबायदि गैयामोन इन्टारनेट होननाय बुस्थु गैयामोन। दा इन्टारनेटजोंनो जों गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो नङा होमबा जोंनि फरायनाय होन जोंनि जबनि औ। जोंनि माने बे जबनि एप्लाइ खालामनाय जब जोंखौ जों माने न'आव थानानैनो गोबां बिदिनो पार्ट टाइम जबबो मावनो हायो। गोबां सुबिदा मोनबाय आरोना। जों जेरै लेपटप एबा बेबायदिनो कम्पिउटार पिसि फोरनि सुबिदायै जोङो गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो गोरलैयै। आरो जों बेबादिनो‌ गोबां ओ सोलोंथाइबो ओ दा लांनो हादों गोदोथ' बे सोलोंथाइबो बांद्राय गैयामोन फरायनायफोर बांद्राय गैयामोन। दायो माने बिराद जौगाबाय जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबदिनो ओ स्कुल कलेज गोबां बेबायदि मोजां मोजां जौगाबोबाय।
औ।
लायाव बिदिनो गथ'फ्राबो मोजां जालांनो हमबाय। आरो बिमा बिफायाबो बुजिनानै गावनि फिसाफोरखौ मोजां स्कुल एबा कलेजफोराव हरनो नाजाबाय। गोदोथ' बिबदि गैयामोन।
हेल'
म थ खोनादोंना नोंथाङा?
अ नोंथांना एसे नेटनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन। दासो खोनादों‌ नै।
सोंथां। हेलौ
औ दासो खोनादों नै।
माने नेट्रका एसे प्रब्लेम जादों खोमादां।
औ औ बेनोमोनदां।
ओ नोंथाङा एसे फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा नोंथां?
ओ बुंनोलाय हागोन दा नोंथाङानि सिगाङाव फोरमाय हरबायना मा होनोमोनलाय जोंना इन्टारनेट टेक्न'ल'जि बा जोंना फरायनायाव गोबां सुबिदा मोनदों स्कुल कलेज गोबां दायो जोंहा बेफोरावहाय जोंनि जायगायाव जों नुनो मोनदों दायो दा बिदिनो जोंहा
दा खाथि खाला बेफोरावनो जोंहा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा जोंहा बिदिनो माने खाथियावनो जोंहा खामानि मावनो थाखाय बा जबफोरनि थाखाय जोंहा दायो सुबिदाखौ जों मोन सै नोंथां बुंनाय बायदियैनो। नंगौ दा बेफोरजों होनबा बारा जायगायावनो थानानै एसे मोजाङै जोंनि गावनि जानांगौखौ जेनेबा जोङो मोननो हायो। हेलौ आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे खोथा खोथासो माने खोन्थाबावनो सानदोंमोन आरो ना।
औ।
माने जोंथ' गोदोनि जुगावहाय नोंथाङाथ' मिथि थानांगौ जायो गोदोनि जुगावहाय डाक्टार माबा माबि बेफोरो बिराद खममोन। नंगौना होमबा बै समावहाय बेमार आजार जायोब्ला जोंहा
फिसा फिसौ बेम गोबां चान्स थायोमोन नाथाय दायो जेने जोंहा प्रटेकट मा होनोमलाय बेमारफोरनिनो बेमार आजारफोरनि जोंहा मेडिसिनखौ जों नुनो थांजोबसै गामियावबो। टार फोर एभेलेल जायो।
औ।
खोनादों नोंथाह आंनि बुंथिनांगौआथ' एसेनोसैमोन।
अ नोंथां जोंनाथ' दा टाइमानो जाबाय औ। देबाना नोंथो।
दे होमबा ना।